औ औ खुलुमबाय नोंथां।
ओं दायो जोङो मोनसे आयदायाव सावराय नो सान दोंमोन जेनेबा नोंथां बे आयदायानो जाबाय माने जोंनो मिथिंगायाव जोङो मिथिंगाखौ माब्रै गुबुंले जों बानाय
औ औ औ खोनादों।
मिथिंगाया माने माब्रै जों मा होनो पलिउसन जायो जों बेनि सायाव दसे रायज्लायगोन आरो जेनेबा नोंथां उ आं दायो गिबियावनो बेखौ बुंग्रोनो सानो आरो जोंनि जे जे मिथिंगाया जोंखौ दायो खांबोगासिनो बा जे मिथिंगाया जोंनो जोंनि नांगौ रोखोमनि जोंनि मा होनो जाग्रा बा माबा माबि जोंनो हो जोंनो होग गासिनो जे मिथिंगाया। बे म नो जोङो समाव जों सम लानानै जोङो मानसि एबा गाव हारसिङैनोबो गुबुंले जानाय जोंहा बिराद बेबायदि खारन दङ।
औ औ
जेरैहाय जोङो मिथिंगाखौ गुबुंले खालामो होनबा जों मानसि बानायनाय गुबुंले खालामो होनबा थ' जोङो जोंहा दानि बे दानि बे जोंनि गोदान मुगायावहाय जोङो मा जोंनो मानसिनो जोंनो जोङो मानसिखौ मोजाङै खांलांनो थाखाय जोंहा मा होनो गोबां फेक्ट'रि बा जों इनडास्ट सट्रिफोर जोङो बानायनानै जों जोंनि मिथिंगायावनो जोङो बे फेक्ट'रि बा जोंनि बे जे एकदम गिदिर गिदिर जोंनि इन्डास्ट्रिफोरा जोंनि मिथिंगायावहाय गुबुंले जोंनि जोंनि बार बारफोर आगारनानै बा जोंनि लेथ्रा बारफोर आगारनानै जोङो बे मिथिंगायाव जोङो बेबायदिनो जोंनि बार फोरखौ पलिउसन बानायगासिनो आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि फेक्टरि बा इडास्ट्रिफ्रानो गावनि जे नाङै बुस्थु गा गाज्रि बुस्थुफोरखौ दैफोराव गारनानै जोंनि दैफोरखौ गुबुंले बानायगासिनो आरो बे जोंनि जे दैफ्राव जोंनि जे फेक्टरि एबा जोंनि इन्डास्ट्रिफ्रा जे बेयाव ले थ्रा बुस्थु आगारो बे बेयावहाय मा होनो दैयाव थानाय दैनि जिब जुनार ना होन बा माबा माबि गासिबो माने बेवहाय ओ मा होनो थैनांगौ जागासिनो माने आरो बेजों लोगोसे आरो बाव जों मिथि
औ औ।
माहारिया माने जों जे आबादफोर मावो बा जों जोंनि जोंनि खेथि फोथारफ्राव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मा होनो मुलि एबा माबा माबि सारनानैहाय जोङो जोंनि बे उम जोंनि हा आरो दैफोरखौ जोङो गुबुंले खालामनाय जायो आरो नोंथां। आं मोनदांनायाव आं बेफोरखौ जोंनियावहाय नु बांसिन नुनाय माने जोंनि मिथिंगाखौ गुबुंले जिखुनु खालामनायखौ आं बे फोरखौ नुदों आरो जेनेबा नोंथाङा ओमफ्राय नोंनि नोजोराव माबोरै मिथिंगाया गुबुंले जागासिनो बेखौ एसे बिदिनो फोरमायनानै होबा
जागोन नों ओ जोंहा गोदोनि ओमफ्राय दासिमहालागै नायोब्ला जोंहा गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनबोयो आरो। गोदो गोदाय निस समावहाय जोंङो मिथिंगा होनोब्ला जोबोद समायनामोन गोदो गोदायनि मिथिंगाफ्रा जेरै हाग्रा बंग्रा ग्रौ ग्रौ अरनबारि आरो गोबां रोखोमनि ओ बिफां लाइफांफोरबो ओ गोदोनि दिनावहाय दङमोन आरो गोदोनि दिनावहाय जोंहा ओ बिफां लाइफां एबा बिफां लाइफांजों लोगोसे मानसि दोमसिनि सुबुं अनजिमायाबो ओ मानसि दोमसियाबो जोंहा जोबोद खममोन आरो गोदोनि समावहाय।
ओ।
बेनि अनगायैबो जोंहा ओ दानि बेलायावहाय जोहा गोबां सुबुं अनजिमा बांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो। सुबुं अनजिमा बांनायनि बेलायाव जोङो गोबां ओ आबहावाया गुबुंले जायो आरो। लोगोसेयैनो गोदोनि समावहाय ओ गोबां बिफां लाइफां गोबां दङमोन आरो दानि समावहाय बेफोरबायदिखौ जोङो सोलायबोनायखौ जोङो नु नो मोनदों ओ मानो होनोब्ला जोंहा दानि बेलायावहाय ओ गोबां जोंनो नांगौ जानाय ओ जेरै गोलाव गोलाव लामा आ गोलाव गोलाव लामा आ फेक्ट'रि गोबां गिदिर गिदिर स्ट'डियाम ओ एयारपर्ट ओ कलेज बायदिफोर बानायनायनि ओ थाखाय जोंहा बेफोरबायदि ओ बिफां लाइफां ओम दानस्रांनाय फोजोबस्रांनाय बेफोरबायदिनि थाखाय जोंहा आबहावाफ्रा जोंहा गुबुंले जानो हागौ। आरो लोगोसेयैनो ओ बेफोरनि गेजेरजों जोंहा गोबां ओ दुंहाव गरम जाखांनाय बेफोरो सोमजिखाङो आरो। ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ गोदोनि समाव जोङो बि ओ बे बेफोरबायदि बिफां लाइफांफोरखौ दानामोन। आरो दानि जुग गाव जोङो गोबां बिफां लाइफां दाननायखौ जोङो ओ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो जोङो सुबुं अनजिमा बांनाय ओ सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जोङो गोबां ओ ओ आबहावाया ओ गुबुंले जायो एबा ओ जाय गानि थासारिया जोबोद खम जायो आरो।
माने नोंथां मा होनो ओ मा ओ मा होनो बे जोंनि स सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायसो जोङो मा होनो जोंनि हाग्रा बंग्रा फोरखौ दानस्रांनानै न' लुनांगौ जादों बा जोङो बे ओ ओं माहोनो खेथि खालामनो जोङो हाग्रा बंग्राखौ दानस्रांनांगौ जादों माने जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनाया माने जोंनि बे जोंनि मुलुगनि थाखाय ओ मा जों बेखौ माने जों बे जों बेखौ मोजां होननो हाया आरोना नोंथां
औ औ
आरो आरोबावहाय बेजों लोगोसे जोंनि माखासे जौगाथायाइनि थाखाय मा होनो जेरै लामा ट्रेन एयारपर्ट बा जोंनि इउनिभारसिटि कलेज बा आरो जोंनि नांगौखिनिफोरखौ सुफुं जोंनि जों जेनेबा जों गोरलै सफुंनो थाखाय जोंनो फेक्ट'रिफोर नांगौ बा बे इन्डास्ट्रि नांगौ बेफोर गासिबो जोंनि मिथिंगाखौहाय गुबुंले खालामनायाव मोनसे मोनसे एकदम फिसा फिसा बयबो मोनसे मोनसे खारन नंगौ दा नोंथांग
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो लोगोसे जोंहा गोबां दंबावो जेरै होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिंगायावखौ गुबुंले खालामनाय होनोबा जेरै बाहायनाय जोंनि गोदोनि समावहाय जोंहा गोबां गैयामोन बेफोरबायदि जाय जायखौ जोङो दानि मुगायाव बाहायनाय जेरै जोंनो नां नांगौ जानाय मैगं थाइं जेरै हाथाय बाजारफोराव थाङोब्ला जेरै गस्ला लंपेन्ट बायदि बायदि मैगं थाइगं बायदि बायदिफोर बायोब्ला जेरै मोनो। प्लाटिक जोङो प्लास्टिकाव सोनानै लाबोनांगौ जायो एबा दखानि बायदि बायदि ओ प्लास्टिक हरो बे बे आङो मोजाङै लोगोसेयैनो बेफोरबायदिनि फाय जोङो मेथाइ पेकेट जेरै मेथाइ पेकेट कल्ड्रिंक बथल बायदि बायदिफोरखौ जोङो मोजां दाबसे जायगायाव गारालासिनो गुबुन गुबुन जानला मोनला लामा सामा साखाथिफोराव गारलाबायोब्ला जोंहा माने गोबां गाज्रि जायो आरो जायगाफ्रा।
आरो मा होनो आरो प्लास्टिकआथ' आरो बियो सेवनो रोङै बेसादसो बियो
औ
जों दायो बेबायदिखौ नायोबा जों जोंनि माने जों मेगनजोंनो नुबाय थानाय फिसा फिसा ओ एगजामपोल जों उदाहरनखौ जों नायोबा जोंनि पिकनिक जोंनि खाथि खालानि थानाय पिकनिक स्पट माबा माबिफोरखौ जों नायबा बेफोरबायदि जों जानायखौहाय जों गासिबो दायो नुबोगासिनो आरो नुगासिनो ना नोंथां। जेराव जोंनि पिकनिक स्पट माबा माबि दैमा सैमा जिंफ्राव मा होनो जेरावबो बिदिनो प्लास्टिकनि माबा माबि बेसाद बेफोरखौ गारनानै जोंनि दैमा आ जोंनि मिथिंगाफोरखौहाय मा होनो गुबुंले जों बानायनाय बेखौ नुगासिनो आरोना नोंथां।
औ औ आरो लोगोसे जोंहा दंबावो नोंथां। ओ मिथि- मिथिंग गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो जेरै गारि मथरनि आजिखालिनि जुगाव गारि मथरनि बाहायनाय गोदोनि जुगावहाय जोंङो बेफोरबायदि गारि मथर गैयामोन। नोंथां औ गोदोनि जुगाव जोंहा मोसौ गारि ओ गराइ गारि मैसो गारि बेफोरबायदिसो दङोमोन। जायखौ जोंङो खार होनो एबा सालायहोनो थाखाय जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो गांसो जानायनि गेजेरजोंहाय जोंहा बिसोरो गावसोर खौहाय एनारजि होनाय एबा गावसो र खामानि मावनो हानाय एबा गारि बोनो हानाय खालामनानै लानो हायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जोंहा बेफोरबायदि गारि मथराव सोग्रा पेट्रल डिजेल बायदिनिफ्राय ओंखारनाय ओ
गोबां गेस गाज्रि गेसफ्रा माने उखुन्दै उम
खामखोनदा गेस बेफोरो माने गाज्रि आरो जोंनि मिथिंगाखौ माने जोबोद गाज्रि खालामहैयो। ओ बेनि थाखायनो माने औ जोबोद गाज्रि आरो बेफोर जोंनि थाखाय
जोंनि आ जोंनि आबहायाव बे जोंनि आ हावायावहाय बेफोरो जयै मिक्स जानानै माने जोंनि जे जों हां लागासिनो जोंनि बार बेफोरखौहाय बे जोंनि गारि मथर एबा मा होनो जेरै फेक्ट'रि माबा ओमबा बेनि गेसफोरा माने जोंनि देहाफोरखौ गोबां खहा खालामनायखौ जों नु जों नुगासिनो आरोना दा आरो बिजों लोगोसे माने जों बे गाज्रि गेसफोरखौ ला-ला जोंङो लानाय जों माने जोंनाव गोबां रोखोमनि बेरामबो सोमजिनाय खौ माने जों बेखौ नुनो मोनगा
औ औ आरो दानि जुगाव दंबावो नों थां जोंनिया गोबांनो गारि मथर सालायनानै ओ जेरावहाय जोंङो गोजौ-गोजौ हाजो बायदि- बायदिफोरखौ जोंङो जावफ्लायनानै हायेनाव लाबोनाय अब आवबा नांगौ समाव नांगौ जायगाफोरावहाय गारहैनाय बेफोरबायदि ओ हाजो जावखानाय बायदिफ्रा गुन्द्रा हा गुन्द्राफ्रा जोंनि माने अखानि दैजोंहाय माने सुस्रबोनानै माने ग जोंनि गाहाय एरिया एबा हायेन एरिया ओनसोलावहाय फैनानै माने दैमा बिलो बायदिफोरखौ माने फबफैजोबनायखौ जोंङो नुनो मोनदों आरो जायनि जाहोनाव माने जोंनि बेफोरबायदि लामाफोरावहाय माने जोङो गोबां दैबाना जानाय बायदिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जेरावहाय लामा सामा जोबां दैबाना नाला नां थेनाय बेफोरबायदिनि जा होनाव माने गोजौनिफ्राय फैनाय हा जावखानाय हाजो जावखानाय बेफोरनिफ्राय फैनाय हा गुन्द्राफ्रा माने नाला दंग' बायदिफोरखौ माने फब फैजोबबाय आरो ओ जायनि जाहोनाव माने दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो दानि औ
आं नुनायाव बियो माने मा होनो जोंनि मानसि बानायनाय मिथिंगायारि मोनसे खैफोद आरोना। जेराव जोङो हा जों जिखुनु मा ओ जों जिखुनु हाजो हालाफ्राव दंफां जोङो बांसिननिफ्राय बांसिन दाननानै ओमफ्राय बियो जेब्ला अखा हासिगोन होनबा बे दुम गिसि गा-गानानै जोंनि लामा बा जोंनि गा सिबो जोंनि सोरगिदिं जायगायाव मान ने बियो मा होनो लेनस्लाइद जों जेखौ बुङो बे बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां माने। बियो जोंनि मानसि बा बानायनाय मिथिंगा जों गेलेनानै जोंनि मानसि बानायनाय मोनसे जों खैफोद लाबोनाय आरो बे जों
औ औ औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। नोंथांजों औ नोंथांजों बिनि सोमोन्दै रायलायनो मोनना।
ओं ओं